ओ खोनादों नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां दासो नै आवासा एसे खोनाफैदों।
आदसा। नोंथाङा औ खोनादों नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा?
आं ओं फ्रियानो दं आङो।
आदसा औ माथो खालायदोंमोन?
आङो ओरैनो लामाफ्राव दसे ओंखाम ओंख्रि संदोंना मोनथ'वाखै नालाय ओंखायनो दसे सम बेरायफैला बायदों गोलोम बोथोरनि लामायाव। लाइनबो थांनानै दं फैथ'आखै ओंखायनो द'से सम लामायावनो बार खोलो खोलो बारनाय दसे सम माने ओंखारबोदों आरो नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आङो लामायावनो दङ नै आंनाबो बिदिनो। ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायखौ ओ नेगासिनो दंसो मोनथ'वाखै। औ नोंथांजों आं ओरैनो दसे सम रायलायनो सानदों।
औ औ रायलायजागोन। औ नोंथाङाबा दा मा टपिक लाना फैदों आंजों रायलायनो?
आं बेनो माने ओ जोंनि माने सल'बाथा होनो आरो बेखौनो आं एसे खोन्थानो सानदों बिथांनिसिम। आंनि बुंनांगौ सलबाथाया बेनो जाहैबाय।
ओ।
सम माने जायगा मोनसेयाव सियाल दं
औ औ।
दा सेयाला माने एसे। बिराद ओंखाम उखैदों बा आदार
औ।
ओमफाय बे आदार नागिर नागिर माने मोनसे जायगायाव सहैबाय आरो। बे सेला माने बेनो जाहैबाय बे आंगुर बागान। औ आंगुर बागानाव सहैबाय बियो दाना आंगुर आंगुरफो फिथाइ नुनानै बेयो ओंखाम उखैनायाबो बांद्रायबाय दा जानो ना ओ जानो थाखाय बियो खायदा खालायबाय।
औ।
माने बे आंगुरखौ जानो थाखाय बे ओ जेरैखि जाया जागोन होननानै थाबाय मानसिया बियो सियाला। इदिनो उनाव बियो। ओ आंगुर फिथाइखौ नुनानै बेयो बारबाय बारै ओमफ्राय माने बिदिनो ओ बेखौहाय जाख'नो माने ट्राइ खालायबाय थाबाय माने आंगुर फिथाइखौ माने आंगुर फिथाइया एसे गोजौ दालायाव दं माने ओ बारै बारै माने बेखौ जानो थाखाय सेस्था खालाय खालाय जुजिबाय दं माने दा जुजिबाबो हाया हाया हाया दाना लास्टआव बियोहाय बे जुनायखौ गारबाय बेयावनो। मेंबायबो मानसिया दाना बे बे गाव जुजिनायखौ गारनानै माने बे आंगुरखौसो दाय होबाय माने मानो होनबा बे गाव मोनजायासै दाना आंगुरा जाहैबाय बे आंगुरा गोखै जागोन ओंखायनोसो आं मोनजायाखै बिदि होननानै माने बेयो आंगुरखौ जायालासिनो माने मोनजायालासिनो बे गुबुन जायगाथिजों थांफिनबाय आरो।
औ औ।
दा नोंथांआबो आंनो बिदि मोननैसो सल'बाथा खोन्थानो हागोन नामा?
माने गोदो गोदायनि सल'बाथाय बिसय नोंथांनोबो माने आंङो मोननैसो फोरमायनानै सोराव होनांगौ माने बिदि बाथ्रा बुंदों आरो नोंथांङा ना।
औ औ
औ आंनावो माने बांद्राय गोदो गोदायनि बांद्राय नलेज गैया होमबाबो आंनाव औ मोननैसो माने गोदो गोदायनि बाथ्रा आं बेखौनो एसे फोरमायना होनसै आं नोंथांनि सिगाङाव औ जोंथ' जों गोदो गोदाय जेनेबा नुयोमोन सैमा होन ओ मोख्रा ना होन जोंखौ जों फिसियो फिसिनाय ना
उम
मोनसे नाम होनानै दोनो जेनेबा मोख्रा होन गराइ होन बेफोर जों नाम होनानै दोननायमोन जों गोदो गोदाय जों गोदो गोदाय नुनो थांङोमोन म मा होनो माथो होबा बिसोर माथ ला सैमाया जेनेबा नाम होबानो जों गोदो जुगनिफ्राय दानिग गोदान जों गोदान जुगाव नुदों माने सैमाफोरखौ नाम दोनबाबो माथो होबाबो दानिजुगाव जों नुदों माने माथो होआ फैया गोदो गोदाय नुदों जोङो जेनेबा औ दाउ दाउस्रिफोर होन ना दाउस्रिफोराबो मादलायोमोन बाथ' होन बाथ्र'फोराबो मानलायो औ बिसोरखौ माने रायलाय रोंङोमोन जेनेबा औ जों दानि जुगाव जों बेफोरखौनो माने मोननो थांला माने दानि जुगाव गोदोनि जुगाव हले आबै आबौनि जुगाव माने बे माने खमन बुं बुसथुनानै लाथारोमोन माने सैमा होन गराय होन मैदेर होन बेफोर माने मा लाजोमोन जेनेबा खोथाखौ जों जेरै जा जों खोथाखौ जों बेफोर बेफोरखौ बिसोर बुजिजोबोमोन बिदि था होन बासो थागोन जा होनबा जागोन जानाङा होनबा बेफोरखौ जों मा बुङो बुजिया अ जेबो मात लाया माने आं बेफोरखौ माने सल'बाथायानोमोन आरो दा नोंथाङा आरो माखासे आं फोरमायना होनो आं आबा
आतसा आं नोंनो सल' बाथा मानसे गोसोआव फौबावदों बे सल'बाथायानो जाहैबाय माने सियाल आरो दाउ
औ औ औ
माने सियाल आरो दावखा आरोना मोनसे मोनसे समावनो सियाल आरो सियाल आरो दावखा दंमोन आरो
औ
बेवहाय माने ओ सियालजो सियालबो ओमफ्राय दाउखाबो मोनसे बेदर हारा नुबाय माने नुनानै दाना बिस सानैजों माने ओ जानो थाखाय
हानि थाखाय जुजिलायबाय आरो दाना सियारा सियाला खारै खारै ओ सियाराबो बेखौ माने जानो थाखाय थांबाय ओमफाय दावखायाबो बेखौ बेखौ जानो थाखाय थांबाय बेयाव माने ओ दाउखायाथ' बिरो नालाय
औ
ओमफाय माने दावखा बिनानै बेहा थाब मोनग्रोबाय आरो बे बेदरखौ
औ औ औ
दा बे बेदर हाराखौ मोननानै बियो ओ खुगायाव लानानै बिलांबाय आरो माने गोजौआव बिरबाय आरो ओ दंफां दंफाङाव दंफां फांसे बेयाव दालायावहाय थाहैबाय माने ओ ओफाय सियाला गाहायावनो जोमगासिनो दं। दाना सियालाथ' एसे सालु
औ औ औ
बेनि थाखाय माने सियाला मोनसे बुद्धि बाहायबाय आरो बे बुद्धियानो जाहैबाय माने बेहाय गाहायाव थानानै मेथाइ खनगासिनो दं माने
औ
बुध्दियानो जायैबाय माने सि ओइ दाउखानिफाय मानो बेदरखौ गाव जागोन माने
ओमफाय दाना सियाला गावनि बोलोखौ बाहायनानै मेथाइ खनबाय माने मेथाइ खननानै दा मेथ खोथाया जोब्बाय बे खननाया ओमफाय दा ओं दाउखौ खोनबाय नोङो नोङो एसे मेथाइ खननो रोङोना रोङा होननानै एसे दुगा जाबाय दुगा देखायबाय ना नोंथ जेबो रोङा मे मेथाइ खननो माने दावखायाथ' गोज जौआव दं नालाय गाव गायहायनिफाय गायनिफ्राय नुनानै होनहरगासिनो आरो नोंथ' मेथाइ खननो रोङा मानो रोङा होननानै माने बाव एसे ओ इनसाल खालायबाय माने ओमफाय दाना दाउखायाबो माने इनसाल होनायखाय एसे रागा जोंबाय आंबो देखाय थारगोन बिदि सानबाय आरो दावखाया दा ओमफ्राय ओमफाय मेथाइ खननो नागिरनायावनो माने बे खनहां जानायावनो बे बेनि खुगानिफ्राय बे बेदरा गाहायाव गोलैबाय आरो दा बे मेथाइ खननायावथ नों खुगाखौ बाहायनांगौ जायो। दा दाउखानिफ्राय बे बेदरा गाहायाव गोलैबाय दा सियाल बुध्दि बाहायनानै बे बु बुध्दिजों लोगो लोगोसे बे बेदरखौ गाव मोनजाबाय आरो गाहयाव गोलैबाय ना सियालनि खुगायाव थाबाय आरो
औ
आंनि खाहानिया आं बेखौनो होनो थांदों आरो बिथाङा मोननैसो सल' बाथा रोङोबा
आंनाव ओं मोनसे आंनो गोदोनि समनि माने सल' बाथा आंनाव दं माने आं नो नोंथां फोरमायना होनि खोमा ना नोंथां? औ माने गोदोनि जुगावहाय माने सासे राजा आरो सासे रानिमोन आरो।
औ औ
औ बेसोर राजा आरो रानियाहाय माने अमा मासे ओ सैमा मासे फिसिदोंमोन आरो।
औ।
ओं ओमफ्राय माने इसोर सानैखौ माने खामानि मावनो थाखाय दोनदोंआरो सैमा आरो अमाखौहाय। राजा-रानिया दानाबा ओ राजा राजाया बुंबाय बिसिना माने दैज्लां समआरो जेनेबा ना
औ औ
राजाया माने थिनबाय सैमाजों आरो अमाखौहाय।
औ
दानाबा बुंबाय राजाया बुंबाय नोंसोर बे खामानिखौ फोजोबनो हाबासो नोंसोर सानैनो आङो ओंखाम होगोन जाहैबाय गोदोनि जुगाव आरोना जेब्लासो खामानि मावो थांबाय हाब्रु गाग्लिनो खिथादों आरो जेनेबा माय गायनि थाखाय‌ उम होनबासो सानो राजाया थाङाखै ओ सैमाजों अमाया थांग्रोबाय।
औ
औ एसे दानाबा उम माने हब्रूखौ गाग्लिबायगाग्लिबाय थिगसे गाग्लिबाय माने गोदोनि जुगावथ' बिरादमोन नालाय हाब्रुवआ दा ओ जायनि थाखाय बिराद गोबाव समाव गाग्लिनांबावगौ गाग्लि गाग्लि गाग्लि सैमाया दसे गाग्लिलाय, अमाया दसे गाग्लिलाय ओमफ्राय सैमाया माने सैमाया बुहुद सालु, राजा फैथ'वा होननानै माने दसे थाबाय बे माने उन्दुनानै, दंफां सायायाव। अमाया गाग्लि गाग्लि गाग्लि गाग्लि गाग्लिनानै दानाबा राजा मोनफैहां समावहाय माने ओ अमाखौ दोन्थ'नानै नों दसे जिरायथ'दो नों बिराद मेंबायबो होननानै दानाबा सैमाया नुहुरनायखाय बिराद गाग्लिफाबायआरो गोलोमदै गलायलायनाय। सैयारा ओमफ्राय अमाया नुवाखै राजा फैदों होननानै ओ दानाबा गाग्लि गाग्लि गाग्लि बिदिनो गाग्लिबाय थानानै दानाब राजा नु राजाया नुफैबाय फैनानै दानाबा अमाखौ थिगसे रायबाय नों आंनाव था नानै नों बिदिसो ओ खामानि दामानि मावा सैमाखौ नुवाखै नामा नोङो होनबाय खाना नोंथां ओं माने औ राजया माने राजाजों रानि फैबायआरो नायनो। फैबाय बिसिबां गाग्लिदों नोंसोर होननानै दानाबा अ सैमाखौ बिराद गाग्लिनाय नुबायना थगायनानै थिनहरप्लाबाय माने अमाखौ औ अमाखौ थगायनानै होनफाबायमोनलै औ औ ओमफ्राय दानाबा इसोर ओ दाना सैमाखौ बिराद अनबाय आरो अमाखौ माने बिराद बाद्रायबाय बे ओ औ बे दानाबा जोबखांबाय माने, दा दिनैनि दिननिफ्राय नोंसोर सानैनो आङो नोंनो गुन्दै होनोसै आं नोंनो ओंखाम होनोसै होनबाय बेनिफ्राय सल'बाथा या जादों माने सैमाया माबा मोनजायो ओंखाम होबाय आरो ओ औ ओमफ्राय अमानो गुन्दै होबाय।
आस्सा औ माने उम बिथाङा माने बे बेनि सल'बाथाजों मोनसे आङो फोसाव-फोसाबाय माने जे उम गावनि मेलेम बाहायनानै दा
औ
मेलेम बाहायबा मा मेलेम बाहायनानै दा सैमाया ओ ओंखामखौ मोनजाबाय आरो
औ औ औ सैमा माने बे दिनि फ्राय माने गोदो गोदेर सैमानो ओंखाम होबाय ओ अमानो गुन्दै होबाय माने मावासै बेनो बे दिननिफ्रायनो औ
आसा होनोमबाथ' बिथांनि सल'बाथाखौ खोनानानै जोबोद सोलोंनो मोनबाय बा खोनाबायबो मोजांबो मोनबाय दा जोंनि सल' दा सरायनायखौ एसेमावनो दोन्थ'नोसै खोमा
औ औ दे दे नोंथाङा खामानि दंबालाय नोंथाङा औ